औ खल
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
उम।
मा खालामगासिनो नोंथाङा औ आंबो दङ दे बिदिनो
उम ओंखाम जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय नोंथां
मा ओंख्रि?
जेबो गैया माबा आलु फाजासो
अ ओमफ्राय नोंथां नोंनाव आलु फाजानि एथ मिथिनाय बाथ्रा सोंगोन नोंसा नोंथां मोनहा आलु आलुफोर गायो नामा?
औ नोंथां गायो आलु
आलुखौ माबायदि माबायदि टाइपनि गायो नोंथाङा खिथानो हागोन नामा?
अ ओरैनो जोंहा जेरै गायो बिदि खोन्थाबाबो जागोन न।
औ औ नोंसा माबायदि रोखोम गायो। बेबायदि बेखौ बुं औ
जोंहा माने गिबियावनो
औ
जेराव आलु गायगोन।
औ।
बेयावहाय हाखो मोजाङै साब्रै साबासो एवनानै लाग्रोयो आरोना।
औ औ।
बिनिफ्राय लास्टाव खनसे एवबावो एवनानै हाखो फिसा फिसा गुन्दै खालामो आरो ना एवनानै।
औ मिक्स खालामजोब ओ गुन्दै खालामजोबो आरो ना।
औ औ गुन्दै खालाम जो गुन्दै खालामजोबो।
औ बेयाव माबाफोर हायो नामा? हासार माबाफोर मा मा हासार होयो नोंथां?
ओ गिबि खेब हालेवनायनि हालेवनायनि उनावनो बिदिनो गो गोबोर हासार आरो ओरैहाय दिउ पि, इउरिया बिदि थायो आरो ना। बेफोरखौ होयो।
अ' ओइ गोबोरखि गोबोरखिल' होबा जाया नामा नोंथां?
औ गोबोरखिल' होबाबो जायो।
अ' गोबोरखिल' होबा ओ अर्गेनिग जाहैगोन आरोना नोंथां।
औ औ गोबोरखि बा अर्गेनिक जाहैगोन ओमफाय ओजोंहाय जोंहा रासायनिक हासार बाहायबा आरो जोंहा प्रडाक्सना मोजांसिन जायो। बिनिखायनो रासायनिक हासार बाहायनाय जायो आरोना।
औ औ।
बिनिफ्राय बिदिनो बाजारनिफ्राय बा न'आव आलु माइदि थाखायो आरोना।
औ औ।
बेफोर माइलिखौ
ओ नोंथांना दोनखायोना ना बाजारनिफ्राय बायनाय लाबो नोंथांना?
जोंहानाव मा होनो बेयो नै मोनसे आलु फिसा फिसा आलु दङ' ना? बे फिसा फिसा आलुआ जोंहानाव दंखायो आरोना।
उम मा माने नों नोंस्रा दोनखायो आरो ना? औ जोलैनि थाखाय।
औ जोलैनि थाखाय दोनखायो लकेल आलुखौ। ओमफ्राय जों गेदेर आलु, गेदेर आलु खौ आरो बाजारनिफ्राय लाबो आरोना बायनानै हाथाइनिफ्राय।
ओ गेदेर आलुआबो दोनजायो न' जोलैनि थाखाय?
गेदेर आलुआबो दोनजायो दोननायालाय बांसिनानो फ्राय सेवनो नागिरो आरो ना।
औ औ।
बेनिखायनो गेदेर आलुखौ बारा दोननाय जाया न'आवहाय जोंहा। गुबुनफोरा दोनो न'आवबो जोंहा दोना आरोना न'आव। बेनिफ्राय बाजारनिफ्राय लाबोनानै गेदेर आलुखौ
औ।
आलुनि गाजा बा खिलिखौ नायनानै फिसा फिसा हाखावनाय जायो आरोना जेनेबा मोनथाम खिलिदोंबाथाय मोनथाम हाखावबाय बिदिनो हाखावनानै गोबां खालामो।
उम बिदिनो दरसे आलुआव ओ गाजाया जेनेबा मोन मोनथाम मोनब्रै थाबा बियो मोन मोन फांथाम गायजागोन आरोना?
औ औ नोंथां फांथाम गायजायो।
आरो बिदि हाखावनानै गायोब्लाथाय जोंहा माबाया बो आइ जायो आरोना आलुआ।
औ
बेनिखायनो हाखावनानै हाखावनानै गायनाय जायो बिनिफ्राय बिदिनो नांगोलजों सिदा सिदा बोयो सिदा सिदा ओरै बोनानै हाखर खालामो आरोना।
औ औ
बिनिफ्राय लारि लारि मोनसे मोनसे होलाङो आरो ना गासिबावबो ओरै गाजाखौ सायाव होनानै लारि लारि होनानै बे हाखौ हाखौ फबबाय बिनिफ्राय सोरबाबा मा बानि मा होनो लाउनि माबा लाउनिनो सरि आलु गायनायनि गेजेराव जोगोनारबो होफायो आरोना।
औ
बिदिनो जोगोनारबो गायफा जायो गेजेर गेजेर।
औ
बेनिफ्राय बिदिनो सप्तासेसो उनाव अ गायखांनायनि गायखांनायनि सप्तासेसो उनाव गाजा बेरो आरोना। सायावहाय ओरै गाजाया गोलाव गोलाव ओंखारबोयो
औ आलुनि आलुनि माबाया ओ आलुनि फुलि ओंखारबोयो माने?
औ आलुनि फुलिबा बिफां ओंखारबोयो।
औ
बेनिफ्राय बिफाङा एसे जौ जौवोब्लाथाय बिदिनो हाखौ एसे एसे गिबियावनो एसे एसे ओरैनो बोनानै आलि रखम खालामना होयो आरोना।
औ
बेनिफ्राय बिदिनो आलुआ जेसेबां गोजौ जालांगोन बिफाङा जेसेबां गोजौ जागोन एसेबांनो हाखौ एसे एसे गोजौ गोजौ दिखां दिखां होबोयो आरो ना।
मिथिखाङो नोंथां।
अ हाखौ हाखौ जों खदालजोंनो दिखाङो जोंनाव । गुबुननियाव आरो एसे जेरै नांगोल टाइपनि बोग्राबो दङ आरो ना। बेजोंबो दिखां जायो ।जोंनियाव आरो बिदिया गैया नालाय खदालजोंनो दिखाङो।
औ औ
बेनिफ्राय आलुआ जेब्ला एसे गोजौ बिफांफोरा गोजौ गोजौ जायो अब्लाना एसे ब्लाइड नांनायबा बेमारस बेमार जानो नागिरो आरो ना।
औ
बेयावहाय मुलि होनांगौ जायो।
औ
बेबायदिनो मास मोनसे बा देर मास मास मोननै बिदि थानानै आलुआ बेदर थाङो आरो ना।
औ
जेब्ला बेदर थाङो
उम
अब्लाना बिफाङा थैयो आरोना थैबाथाय ओमफ्राय बिदिनो बरनिसै
औ औ औ।
बिदिनो गायो जोंनिथिं। नोंथांमोननि खै जोंनि जोंनि जोंनि बायदि गाया नामा
औ जों आंथ ओरै मिथिया आं नुफेराखै नालाय बे नोंथांनाव सोंनाय जादों माने
औ औ औ औ
ओरैनो आलुखौ माबायदि बोथोराव गायो
आलुखौ माइ हाखांनानै मास मोनसेसो साना गायो आरोना मा दानाव मा मा दानाव गायो बेखौ आं एगजेक्टलि गोसोआव गैया दै नोंथां
अ अ ओ आलिनि आलुनि अनगायै नोंथांआ माबाफोर गायबावो नामा ! ! !
आलु बिदिनो लाइ थायो लाफा थायो
औ औ
ओमफ्राय जुखामबोथ जुखामबो गायो औ बुंलाय नोंथां
लाइ लाफाखोबो फोयो नोंथां लांआ
औ नोंथां लाइ लाफाबो फैयो औ नोंथां
बेनिफ्राय ओ मटरफोरबो गायो नामा नोंथांमोनहा
मटरखौथ जोंङा गाया नोंथां नोंथाङा गायो नामा मटर तर
मटरथ इदि जोंहाबो गाया गायनाया
औ
नोंथांनावसो ओ गायो नामा होनना सोंदोंमोन आं माने
औ औ आं म
बिदिनो ओ लाफाखौ नोंसा माबायदि फैयो जेनेबा बाजारनि फायलाबो ना ना नआवनो थाखायो नोंथां लानिया जोलैया
लाफानिया न अ लाफानिया नआवनो थाखायो नोंथां
नआवनो थाखायोना
औ नआवनो था
बे ला लाफाखो मा ओ माबायदि बेगरा बेगरखौ माबाफोर प्रसेसिं खालामनांगोन ना डाइरेक्ट ओरैनो फोजायो
औ नोंथां बेखौ लाफानि बेगरखौ गिबिया गिबियावनो दालायाव लाग्रोनांगौ आरोना दालायाव लानानै हुफ्ले हुफ्लेनांगौ बेगरखौ आखाइजों
बेगरखौ हुफ्लेनांगौ
औ हुफ्लेनांगौ‌
ओ हुफ्लेनायनि हुफ्लेबाथाय माबाफोर जायो नामा नोंथां
ओरैनो होननाय बादिबाथ हुफ्लेबाथाय माने ओइ मा होनो बेखौ लाफायावसे सुमु सुमु
ओ बेगर ओ बेगरनि माने सायाव एसे माबा बाख्ला रखम थायो आरोना
औ औ औ बेगरनि सायाव एसे बाख्ला रखम थायो
औ बियो गयो आरोना
औ बेयो गयो बेयो गयोब्लाथाय जोंहा थाबनो रजयो आरोना बेगरा औ
औ औ बेनिफ्राय
बेनिफ्राय बेखौ हुफ्लेखांनानै हाखौ जावग्लिनो हाखखौ जावग्लिना लायो मोजाङै गुन्दै जावग्लिनानै लाबाय खदालजों बा ट्रेक्टरजोंबो एवनो हायो। दाथ' इदिहाय खदालजों जावग्लिनायबो जायाबारा आजिखालि दानि जुगाव। ट्रेक्टरानो दं नालाय। बेनिफ्राय गोबोर हासार सासार सारनानै
औ।
लाफा बेगरखौ फैयो आरोना जोंनियाव।
औ औ।
बिदिनो बोथोरा बांद्राय खरांब्लाथाय एसे एसे दै बो सारस्रोनानै होयो जेन हाया एसे गिसिदोब जानानै थाबनो रज'यो।
नोंथांना ओ लाफ फाखौ अर्गेनिकयै फैयोना ना रासायनारि हासारै नोंसा गोबोर होयो। माबाफोर होयोना ना अर्गेनिक गोबोरल' होयो।
जोंना नोंथां बिदि लाइ लाफायाव जेबो बिदिहाय रासायनिक हासार बाहायनाय जाया आरोना।
औ औ।
अनलि गोबोर हासारल' बाहायो बेनिफ्राय जेबो ओरै मुलि मेडिसिन जेबो होनाय जाया।
अरगेनिकखाय बाहायो आरो ना।
औ अर्गेनिक नोंथां।
दे होमबा नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा।
औ दे होमब्ला नोंथां।
औ गोजोनथों गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।